औ।
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम। गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो।
औ मोनसे टपिक लानानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों।
मा बाथ्रा?
ओजों दैज्लां बोथोरनि सायाव बिबादि सावरायनो लानाय जादों।
औ मोजां बाथ्रा।
औ जों दैज्लां बोथोराव बेबायदि जोंनो अखानि गोबां गोनांथि जायो। अखा नङाब्लाबो बेबादिनो सानदुंनिबो गोनां गोनांथि जायो बेखायनो जोंनो बेबायदि सानदुं अखा जोंनो गासै खौबो नांगौ जायो। नांगौ समाव जोंनो सान्दुं मबेबा समाव आरो मबेबा स समाव बेबायदिनो अखाफोरनिबो गोनांथि जायो। मानोना दैज्लां बोथोराव जों बयहाबो गाय गायो फुयो बेखायनो दैज्लां बोथोर समाव जेब्लायबो जोंनो सान्दुंखौबो आरो अखाखौबो नांगौ जायो। मानो होनोब्ला अखाल' फैबाय थायोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो खहाब जानो हागौ। जेरै ओ दैबानाफोर जानो हागौ। बेखायनो जोंहा अखाखौल' नाङा, बेखायनो जोंनो सान्दुंखौबो नांगौ आरो सान्दुंल' दुंबाय थायोब्ला जोंनि बेबायदि बोथोरा बेबायदि दंफां लाइफांफोरा बेबायदिना रानस्राव जालांगोन। बेखायनो ओ सान्दुंखौ बो नांगौ जायो आरो अखाखौबो नांगौ जायो। मानो होनोबा सान्दुङाबो मोजां। गायनाय फुनाय समाव बेबायदिनो नांगौ जायो। सान्दुं अखा जों गासैयावबो सैसोनो हानाय जानांगौ मानसि जानानै। हब्लासो जों गासैयावबो गोजौ फारसे थांबाय थानो हागोन।
औ नंगौ।
जोंनो अखाखौ दैज्लां समायाव बांसिन फैनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा बे समयाव बेबायदिनो अखानि दै जोंनो आरो जायो आबादफोर खालामनाय जायो। आरो बे दै गैयाब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन मानो होनबा रानस्राव जालां माब्ला जोंनि बिफां लाइफांदों जोंनि मानसिया जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदि बिदिनो खस्थ' मोनगोन आरो बेखायनो जोंनो बेबायदिनो अखाखौ नांगौ जायो। आरो अखा फैबाय थायोब्लाबो जोंहा गोबां खहा जानो हागौ। दैबानाफोर जायोब्ला जोंहा न'फोराबो गोबां बेबायदिनो ओ लस जालाङो। न'फोरा बुखारलाङो बेखायनो जोंनो अखाखोबो एसेबां नांगौ जाया। ओमब्लाबो नांगौ समाव अखा मोनोब्ला मोजां जायो। आरो सान्दुङाबो सान्दुं द्राय जाब्लाबो जोंहा खरांफोर जालाङो बेखायनो जोंनो सान्दुंखौबो अखाखौबो नांगौ जायो।
औ नंगौ दा।
जों सान्दुं समाव सान्दुं गोसाद्रायबाला जोंहा बेबायदिनो खामानि मावनायाव गोब्बां खस्थ' मोनो थेवब्लाबो जों सहायनो गोनां जायो सान्दुंखौ। अखायाबो जों जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामो मानो होनोबा जोंनि दैखरफोरा रानोब्ला बा जोंहा गोबां खस्थ' जायो बेखायनो बेबायदिनो ओ अखा फैयोब्ला जोंनि दैखरफोराबो दैया मोजां जायो आरो बेबायदि दैफोरनि एसेबां खहा जाया। बेखायनो जोंनो अखाखौ गोबां नांगौ जायो। अखानि गेजेरजोंनो गोबां बेबायदिनो हेफाजाब मोनो। गोबां जायगायावनो बेबायदि अखा फैनानै दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो सान्दुं अखा मोननैबो समान समान बेबायदिनो थानांगौ आरो।
औ नंगौथ' बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोरनि होननानै जोङो बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा गायनाय फुनाय आरो माइ जेरै माइ गायनाय बेफोरबायदिखौसो ना हमनाय आरो गोबां बिदि दै अखा बां आखा बेफोरबायदि बोथोरजों लोब्बा लानाय मिथिंगाखौ समायनाय समायि बेफोरबायदिजोंसो जों रायजो सायनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बेफोरनो जोंनि
मिथिंगानि समायनायफोरखौबो समायसारसिन होयो मानो होनोब्ला, दुब्लिफोराव बेवहाय माइ गायालाबानो ओरैनो दोनब्ला गोबां गाज्रि नुयो, नाथाय जेब्लानो दुब्लिनि फोथारखौ हालेवनायजों लोगोसे दै, सोनानै बिदिनो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
हाफोरखौ फेसेवनानै माइफोरखौ गायो आरो गोरलै-गोरलै माइफोरा रज'यो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
फोनायजों, फोनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिजोंसो दुब्लिनि समायनाखौ ओरै बायदि समायना नुयो। जाया समायनाखो जाया आरो मिथिंगानि बे अन्नाय जोंसो बेफोरो जाफुंङो। मानो होनब्ला मिथिंगाया दा बिदिनो अ'खा, दै, बारहुंखा बेफोर बायदि हराब्ला ओ जोंनि खेथि खालामनाय बेफोर बायदिया मोजां जाया। बेखायनो मिथिंगानि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
बायदियै जोंनो नांगौमानि बिदि दै, बार आरो सान्दुं बेफोर बायदिखौ जों मोननो हायो। दैखौव जों अखाफोरनि गेजेरजों आरो बिदिनो बोहैनाय नाला बा दैसाफोरनि गेजेरजों जोंङो लाबोनानै बिदिनो माइफोरखौ गायनाय जायो। बेनिखायनो जोंना
गायनाय-फुनाय समाव दै गैयाबानो जाखाया। दै थाब्लासो जायो आरो बेफोर बायदिनि दै लाबोनायनि गेजेरजोंनो जोंना दुब्लि बा- आबाद फोथारफोरावहाय जोंना ना फोरा हाबनानै थायो। आरो आबाद फोथारफोरनि माबेबा, खला जायगाफोरावहाय जोंङो ज जेंहारि होना दोननानै जोंङो नाफोरखौहाय जोंङो बुथुमो बा, फुख्रि बायदि जोंङो बानायनानै जोंङो बेयाव नाखौ हाबहोनानै जोंङो उनावहाय, माइ हानाय बोथोरावहाय जोंङो बेफोरखौ जानाय जायो सारनानै आरो हमनानै। बेबायदियैनो जोंनि, गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंङो नेमफोरखौ मानिबोदों आरो बे बेनो जोंनि मिथिंगाजों गोरोब थानायनि। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोदो-गोदायनिफ्रायनो मिथिंगा अनफावरि नालाय, बेखायनो जोंङो मिथिंगाया जेखौ होदों जों बेखौनो जानानै जों मिथिंगाजों गोरोंब जोबनानै सोलिनानै जोंङो थायो। बेनिखायनो जोंनि, माव बिथांखि एबा जोंनि मावनाय- दांनाय गासैबो जों मिथिंगानि सायावनो सोनारो जोंनि न' लुनायनिफ्राय लानानै जोंनि थानाय-जानाय जोंनि गासैयावनो जों मिथिंगाखौनो जोंङो बाहायो मान- जेरै होनोब्ला जोंङो ना हमनो थांब्लाबो जों खादा-जेंखाय आरो मैगं सुनायफोरावबो जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो खादाफोर बानायनानै जोंङो औवाफोर- हेबनानै, रायदोंफोरजों हेबनानै जों बाहायो। बेबायदिहैनो जोंङो ना हमनायफोरावबो जों बेफोरखो बेफोर आइजें-आयलाफोरखौनो जों बानायनाय जायो आरो जों बेफोरजोंनो हमनाय जायो। आरो बेबायदियैनो जोंङो, जोंङो दुब्लि बारि- फोथाराव जोंङो। हाल दाननो थाखाय जोंङो, आलि दाननो थाखाय जोंङो खदालफोर बाहायो बेफोरावबो जोंङो औवाखौ बिखौनो होनानै जों बाहायनाय जायो आरो सेखाफोरनि जों बिखुंफोरखौबो जोंङो मिथिंगानि- मोनाय बिदिनो, औवाफोर जों बायो। बेबायदियैनो गोबां जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै-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
हाल एवग्रा बेफोर गासैखोबो जोंङो बाहायनाय जायो। बिनिखायनो जोंनि माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथ ओ अनफावरि आरो जों बेखायनो जोंङो मिथिंगानि नेम सोलायनाय बादि मिथिंगानि गोरान खिलिनाय जोंङो बैसागुफोरखौ जोंङो मानियो मानो होनबा बेयो जोंनि मिथिंगाजों अन सोलायनायनि मोनसे नेरसोनथि फोरबो बेखौ जोंङो गोदो गोदाय निफ्रायनो मानिदों आरो दाबो मानिनांगोन जों बेखायनो ओ जोङो दैज्लां बोथोरनि थांबाथाय जोङो मिथिंगाजों जोङो सावरायनो गोनां जायो मानो होनबा मिथिंगा गैयै दोङोब्लासो जों जो ओ गोरोबफ्लेनानैसो जोङो दैज्लां बोथोरखौ जोङो मानिनो हायो आरो बेयाव जोङो खेथि बाथि बा जोंनि आबाद फोथारफोरखौ जों समायसारहोनो हायो आरो बोसोरसेनि जानाय आदार फोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बेखायनो जोङो दैज्लां बोथोराव होनबाथाय जोङो गोसोआ ओ रंजाखाङो आरो जोंनि आबाद फोथाराव गेलेनाय मावनाय दांनायनि समा सफ फैबाय होननानै जो जाखायो बे समाव जोंनि जिब जुनारफोरखौ जोङो आबाद फोथाराव खो खोख्लैनायनि सिगांनो जोङो मिथिंगानियाव जोङो गथायनाय हिसाबै जोङो बैसागुआव जोङो मोसौफोरखौ जोङो साफा थुखैखानाय जायो आरो बेफोरबायदिहैनो जोङो मिथिंगाजों जों अनज्लायनानै थानो हायो। आरो मिथिंगायाबो जोङो अनज्लायनो हायो जों मिथिंगाजों गोरोबलाखायनो जोंखौबो बि मिथिंगाया अनसायो आरो अनफिनो।
औ नोंगौथ'
औ ओ जों आरो बेफोरबायदिनो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखिया बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय बोथोरफोराव जोङो थास' बेफोरबायदिखौ जोङो जानो हायो मानो होनोब्ला जोङो गोबां बिदि ओ बाहेराव बायनाय मुवा बेसादफोरा गोबां गाज्रि बेक्टेरिया बा बिजानुफोर जों आबुं आरो गोबां मेडिसिनफोरजों आबुं बेखायनो जों बेफोरखौ जायोब्ला जोङो खा मावनाय दांनाय समाव जोंहा बेरामफोर सोमजिनो हानाय बेखायनो जोङो मिथिंगाखो जों बेंना थाग्रा नालाय बेखायनो जों मिथिंगानि मोननाय बायदिसिना मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ फोरखौ जोंङो दैज्लां समाव जों जानो हायो ओ जेरैहाय जोङो ना हमनानै लाबोयोब्ला जो जों थाइगिरफोरजों अनला जानो हायो आरो बेफोरबायदिनो दुब्लि बारो फोथारनि खाथि खालायाव थानाय जोंनि बारि बागानफोराव थानाय जिं दिंखिया थास' बेफोरबायदिखौ जोङो खानानै जानो हायो बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि देहा ना फोरा जोङोस मोजां देहाखौ जोङो मोननो हायो‌
औ नंगौथ' आरो
ओ जोंनि ओ सावरायनाय समखो एसेयावनो दोनथ'नोसैदां।
औ जागोन दे
दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय ओ जोंनि सावरायनाया बेसेखिनियावनो
औ दे
ओ ओफ